हेलौ
औ
औ खोनादों
मा खालामदों नोंथां?
अ दायो दं जिरायना
औ खबर सबर मोजां नोंथां
अ मोजाआनो नोंथां खबरा। थ'
आंबो जिरना दं नै नोंथां
अ अ आदसा
आदसा आतसा खबरफोरा मोजांना नोंथां नोंनाबो
औ मोजां नोंथां
जानाय नोंथांआलाय
ओंख्रिया आलुजों भिन्दिसोमोन
अ थिगानो थिगानो
औ
ओ होमबा दसे सावरायलायनोसै ना सानैजों नोंथां औ हो उम नोंथाङा जेनेबा ओंखामाथ ओंखाम जाखायोनोसै ओ बिनिफ्राय नोंथाङा मा ओंख्रिखौ साबसिन मोजां मोनो जानो माने गोथावसिन
ओ ओंख्रिनि बेलायाव होनबाना
उम
आङो बिदिनो अनला
हम
अनलाबो गोथाव मोनो आर ना माने दाउजों संबा एसे गोथावसिन मोनो।
थिगानो थिगानो
औ
उम आरो बिनिफ्राय आरो गो थाव मोनबावो माबाफोर
ओरैनोथ जोंनि बे बेलायाव बिदिनो सबाय आरो नारजिजों अमा होनबाथ बयबो गोदाव मोनखायोना।
ओं
अ
औ
बिदिनो सामजों सबायफोर
औ
ओमफाय नोंथाङा
आंबो इदिनो जानो मोजां मोनो होनना बुंबा ओंखामाथ ओंखाम थाखाबाय ओंखामाथ बे ओंखाम संनानैसो ओंख्रिखौ जाखानाङो नालाय
औ औ
इयावहाय ओरै जासिगोन ओ आंबो इदिनो अनला जों दाउ गोथाव मोनो मोननाया लाय उम ओमफाय इदिनो सबाय साम' सबाय दाउ इदि ओमफ्राय आरो दै नारजि अमा बेफोरखौ जायो आरो गोथाव मोनो मोननायालाय एसे मोजाङानो जानोबो खायसेया अबा खाना जानो नागिरा खायसे जायो आंबो बेराद
सोरबा जानाय सोरबा जाय थाखायोना
औ थायो थायो बिदिनो ओमफ्राय नोंथाङा ओ खोन्थानो हागोन नामा अनलाजों दाउजों बोरै सङो।
अ अनलाजों दाउजों जों माने फार्स्टआव माइरंखौ देनानै लाग्रोनांगोन आरो ना अनला संनोबा माने माइरंनि गुन्दैजोंसो अनला संखायो नालाय
औ औ
अ बिदिनो माइरंखौ अनदेनानै लाबाय बिनिफ्राय फार्सताव दाउखौ एवग्रोनांगोन आरो ना दाउ दाउखौ एवगो होना लाबाय बिनिफ्राय बै देनानै लानाय अन गुन्दै बेयाव होनानै संगोन आरोना
मोजांङानो मोजांङानो
औ
ओमफ्राय उम आरो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा नार्जि नार्जि अमा बोरै सङो फोरखौ
नार्जिजों अमाखौथ' संफेराखै भिन्दसे बे पाजाव बेदरखौ संना लाग्रोगोन आरोना
हम
बेदरखौ सं अ नारजिखौथ' सोमना लाखानांगोन दैयाव सोरबा सोरबा मेचिनजों अननानै लायो। खिन्थु जोंना बांसिन गामि बेयाव सोमो आरोना दैयाव सोमो दैयाव सोमनानै एवनानै लाबाय बेनि उनाव
औ
माने बे सोमनानै लानानै नारजिखौ होनानै सङो आरो ना
औ
बेलेगफ्रा बोरै सङो बेखौथ' मोनथिला
औ
दा गामिफ्राव न'फ्राव जि जि संनाय नुदों बेनोसै आरोना
उम उम गोथावलाय आंबो जायो। इदिनो ओ ओरैहाय नोंथांमोननि जायगाखौ जेनेबा औवा मेवाय मोनो ना मोना ज
जोंनि जागायाथ' ओरै हाजो सेर बायदिखायानो नालाय औवाया गामि गामि न' थाजोबखायो
औ औ औ ओमफाय ओरै नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा औवा मेवाइखौ जेनेबा जोङो मा रोखोमै मोनबसे रोखोमै जानो हायो खोनन्थानो हागोन नामा
औवा मेवाइखौ मोननै रोखोमै जानो हागोन नामाथाय
औ मोननै मोननै जागोन दे ओं
उम मोनसेथ' दान हानानै दाननानै दालि अनलाफोरजों जायो आरो ना आरो मोनसेया जाहैबाय बिदिनो फिसा फिसा एसे हानानै सोरबा बयामाव सोयो सोरबा बथलाव सोनानै आस सारबा बानायो आरोना अ
मोजाङानो होमबाना नोंथां
औ
औ ओरैनोथ' मेगनफोरखौ दालिफोरजों ओ बिदिनो दालिजोंबो जाजायो खोमा ना
औ औ औ दालिजों जोबो जाजायो। अनलाजोंबो जायो
औ मोनसे खोथायाथ' जेनेबा ओरै मेवाइखौ दानग्लिनानै आसार खालामनाय माने गोखै खालामनाय होनां सिगौ बेखौ उम गोखै खालामनाय ओरै दे ओरै उनावहाय गोखै खालामनानै स संनानै जानाय बेफोरबदि जायो। जोंना
औ औ नंगौ नंगौ। नोंथांनि जायगाफ्राव मोनो ना मोननो हाया।
जोंनि जायगायावबो मोनो मोननायालाय ओ ओरै हमना ला औवा बुरखा औवा बुरखानिखौथ' जोङो बिदिनो बारा माबा सोब बिदिनो दाननानै लाबोनानै दालि जानाय बेफोरथ' जा थायोआनो
औ औ नोंगौ।
बयामाव सो सोना दोनो आरो माने बयामाव सोनानै उनावहाय गोबाव समहालागै जायो आरो बेफोरखौबो
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा माजों साबसिन मोनो जानो।
आं दालिजोंनो जादों जानाया दालिजोंनो साबसिन मोनदों आंङो सिगां समाव।
औ औ नंगौ मोजां
दालिजों गोथाव आं यैदि ओमफ्राय उनाव बै मोनसे बुंनो थाङोब्ला मेवाय गोखै खालामनाय बेखौ माने अमा बेदरानो जा दाउ बेदरानो जा जा जिखुनु बेदरानो जा माने जों गोथाव मोनो आरो बेखौ माने बै मोनसेयासो मोनसे जाहैबाय बे रुनानै जानायासो जाहैबाय बेदरजोंबो बारा माबा जाया नालाय बेखोनो ओम इदिनोथ बिदिनो जायो आरो
उम उम मोजां
बाखिखिनि खबरा नोंथाङा मोजां ना
खबराथ' मोजाङानो नो नोंथां
ओरैनोथ नोंथाङा फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव नोंथाङा मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो
फिथाइआ बुङोबाथ जोंनि गामि एरियाआवथ बांसिन थाइजौ खान्थाल बिदिनो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो बेलेग बुस्थुखौथ दाम गोसा मानि बेसेन बारा ना बेसे सिना आफेल आांगुरफोरनाय बारा जानाय जाया बेखायनो
हम
गोथावआ माने गोथावाथ आफेल आंगुराखौ मोजां मोनो बाट बारा हाया आरो ना
औ औ
दा जोंनि लकेलाव जि मोनो इदिनो थाइजौ खान्थाल आरो ओरै थालिराथ' नखर नखर थाजोबखायोना गामि एरियाव
औ ओरै ओम ओम आंनि जानाय बुंनो थाङोलाथ बिदिनो आं बांसिन थालिर थाइजौ बेफोर जायो आरो जानायालाय ओम नोंथांनि नफ्राव ओम बुंलाय देलाय नोंथां बुंलाय
नोंथाङा माब्लाबाफोर थालिर बागानफोर बानाय बायबाय नामा
नोंथ आरो
थालिर बागानथ' बा
हेलौ हेलौ औ औ खोनादों दे खोनाबाय बुं
थालिर बागानथ' बानायाखै बानायनाया बिदि बिदिनो जा नख न'खरफोराव गासिनावबो बिफां थाखायो थालिर बिफां सिफांनिबाबो
औ औ
बेफोरनि फिथाइखौनो जायो आरो
औ मोजां मोजां नोंथांनि जायगाया बहा बहा होनदोंमोनलै आं जानो फिथाइ मोजां मोननायाथ'
आ बेखो माहोनो
औ थालेर थाइजौ
खमला खमला अ
खमलाया ओरैनोथ' मोनबेसै माबा थायोलै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा फिथाइ खमला फिथाइ जेनेबा मोनबेसे रोखोमनि थायो बा बेलेग फिथाइयानो जा मोनबेसे बिदिनो खमलानि बायदि नुनाय मोनबेसे फिथाइ थाय थायो
ओरैनो नारें खमला नारें
अ नारें थाबाय खमला थाबाय ओरै आरो माबा जुमब्रा ना मा होनो
आरो मोनसे औ नारें जुमब्रा मोनसेया मिथाामुरि बिदिनो खमला बायदि दं आरोना खमलानिफ्राय एसे गिदिर बिदि जायो आरो
थिगानो मोजाङानो होमबा नोंथां दे दे होनबाना आ उनफ्राव खबर लाफिनसै ना आ नोंथां दे
औ औ दे दे